औ खोनादों। नोंलाय?
औ नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम हामबाय होननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथां
औ दालाय मा खालामदों नोंथां उन्दुबाय नामा?
ओ आङो उन्दुवाखैलै जिरायनानै दङ।
औ आंबो उन्दुथ'वाखै दसे जिरायनानै दङ' गरमथारना अ अब्ला नोंथां जोङो सोलोंथायनी सोमोन्दै गथ'फोर एसे सुंद'यै सावरायनो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ जोङो बेबायदिनो औ गथ'फोर जोथोन लानायाव जोङो बेबायदिनो बिमा बिफा जानानै स्ट्रं जानांगोन बेबायदिनो जोङो गावनि गथ'फोरखौ माबायदियै बबे लामाथिं आवगायलांदों बेबायदिनो जोङो आरो जोङो मोजां गियानफोर फोरोंनांगोन बेबायदिनो आरो जोङो बे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो नार्सारि फरायजेननायनिफ्रायनो जोङो बे बायदिनो मोजाङैनो ए बि सि डि गारां अ गारां आ बेबायदिनो जों थुफ्ले थुफ्ले जोङो बेबाय
उम।
दिनो फोरोंनांगोन। बुंनो थाङोबा जोङो बिमाफोरा गोनांसिन जायो। बिमा फ्रा बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोथोन लानायाव गोनांसिन। बेनि थाखायनो जोङो बिमा जानानै गावनि गथ'फोरखौ मोजां नोजोर होनांगोन। आरो गावनि फिसायाव बबे लामाथिं आव गायलांदों आरो मा आखल सोलोंदों मा गियान सोलों दों बेखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगोन। अब्लासो जोङो बेबादिनो सानसे मोजां गियाननि आरो मानसि जानायखौ नुनो मोनगोन। आरो दानि जुगाव बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बेबायदिनो मानसिफोरजों मान सनमान होजाया। आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानो हाबासो बेबायदिनो मानबो होजायो। आरो बेबायदिनो न'खर दानायफ्रावबो जौगानाय मोननो हायो आरो जौ गालाङो अब्ला नोंथाङाबो बेबायदिनो सोलोंथाइनि सोमोन्दैयै
औ औ। ओ जोङो बेबायदिनो ओ गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनोबा बेबायदि ओ ओ सिगांनिफ्रायनो बे ख थाखो आरो अंगनाबादियाव बिदियाव सोग्रोना नागौ जायो आरो बिनि उनाव हा बे अंगनाबादिनिफ्राय ओ गलांनानै जोङो ओ एल पि एल पि स्कुलावहा सोनांगौ क' थाखोनिफ्राय बेबायदि ओ बा थाखोसिम जों बेबायदि फोरोंनो फ ओ हायो फोरोंहोनो हाय यो आरो बिनि उनाव एम इ स्कुलहालागै जोङो बेबायदि मोजां जो थोन लानो गोनां जायो आरो बिदिनो ओ सोलोंथाइ होनाय गथ'फोरखौ बेबायदियावहा समाव जोङो ओरैनो बेबायदि जानला मेनला एगारबा जाया। बेबायदिनो जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो बिसोरनि फरायनाय समावबो जोङो बिसोरजों लोगोसे थानां गोन अब्लासो बिसोरनि फरायनाया बेबायदिनो गोबां बेबायदि देरलांगोन आरो बिदिनो गिदिर गोलाव जालांनानै ओ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो न'खराव बेबायदि सुंस'यो नोंगौ आरो बेबायदिनो ओ फरायनानै बिदि गोदोर गोलाव जाहैनानै ओ गावनि आय थिङाव गसंनो हाबा गावनि बिमा बिफा खौ बेबायदि नायहैनो हानाय बादि औ। हेलौ नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ। औ औ औ आरो बेबायदिनो ओ जों गथ'फोरखौ औ फोरोंनायजोंल' जाया। ओ बेबायदि ओ बेबायदि ओ टिउस सन बेबायदि होदेरनोबो गोनां जायो आरो बे बायदेव मास्टारजोंबो मोजां बिदि ओ फोरोंनायखौ जोङो ओ नायै नायै बिद दिनो फोरोंफिननो गोनां जायो आरो आरो नोंथांनिफ्रायबो मोननैसो खोनासंबावनो औ
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो बेबायदिनो जोङो उन्दै उन्दै समनिफ्रायसो बे मोजाङै जोथोन लानानै आरो मोजाङै बेबायदिनो थुफ्ले थुफ्ले बेबायदिनो फोरोंलाङासो जोङो बे बे गथ'खौहा देरनायहालागै बेबायदिनो मोजां जानाय नुनो मोनगोन बिनिखायनो जोङो नाथाय जोङो बेबायदिनो बांसिन बिमा बिफाफोर खौहाय बेदिनो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो उन्दै समावल' बेबायदिनो मोस्रोम अरसि माबा जासि बेबायदिनो नायो नोजोर होयो अनो नाथाय बिनि उनाव एसे देरहांबाथाय बेबायदिनो जोथोन लाया आरो नोज होआ नाथाय जोङो बेबायदिनो उन्दै सम समावल' नङा देरबाबो जोङो जोथोन लानांगौ बि स्कुलाव थांदोंना थाङाखै कलेजाव थांदोंना थाङाखै बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगौ बांसिन जोंनि दाइफआनो गथ'फोरखौ नोजोर होनांगौ आरो गावनि खामानिफोर दङबाबो जोङो बेबायदिनो गारनानै गावनि फिसाखौ बेबायदिनो नोजोर होनां नांगौ अब्लासो मोजांनि फिथाइखौ मोनहैनो हागोन बिनि थाखाय ओ जोङो बिमा बिफा जानानै बेबायदिनो गावनि फिसाखौ नोजोर होनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां थि बांसिनानो जोङो बिमाफोरा नोजोर होसिनांगौ जायो बिफाफोरखौ जोङो मोननो था ङा बेबायदिनो बिफाफोरा बेबायदिनो बाहेरायाव खारनानै आरो बाहेरायाव बेबायदिनो न'खर खुंनायनि थाखाय बेबायदि बिदिनो साख्रि बाख्रि गोनांनिया साख्रि बाख्रियाव थांनो गोनां जायो आरो गैयिफोरनिया बेबायदि हाजिरा मुजिरा बेबायदिनो मावनानै जानायनि थाखाय खारनो गोनां जा जायो नाथाय जोङो बेबायदिनो गथ'फोरखौ फोरों औ औ नंगौ औ नोंथाङाबो बुंबावनो हागोन।
मोननि समाव औ।
औ नोंथां।
ओ औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों औ।
बेबायदिनो गोदोनि समाव औ औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों आं
नोंथां, खोनादों आंबो। औ खोनादों दे नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो बुंबावनो हागोन औ खोनादों।
औ औ। बेबायदिनो गोदो गोदाय आबै आबौनि समावहा ओ मोजां बिदि फरायनो मोनामोन मानसिफ्रा आरो फरायबाबो बेदि क ओ से थाखो नै थाखो थाम थाखोसिम फरायब्लाबो बेबायदिनो बि गोबां रोङोमोन आरो इंराजि इंराजिफोरखौबो गोबां रोङोमोन आरो। दिनो नाथाय जोङो दा एसे ओ से थाखो नै थाखो फरायनायजोंल' जोंनि दा सोलिबाय थानाय बेबायदि समावहा जोङो रोंला आरो बे बेबायदिनो गोबां दि फरायनांगौ जाहैयो गोदोनि जुगाव ओ से थाखो नै थाखोआव रोङोमोन अब्लाबो दानि जुगाव बेबादि रोंहैला आरो बेबादिनो ओ मोजां गोसो होनानै जों नि फरायसा गथ'फोरा बेबायदि फरायनायखौ जोङो नुनो मोनला गोबां बेबायदि ओ फालथु बाहेराव बेबायदि ओंखारग्रा जाबाय आरो बेखौ जोङो जोथोन लानां
लानांगोन नंगौ।
औ आरो नोंथाङा माबाफोर
औ नंगौ, नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो। नंगौ। जोङो दायो बेबायदिनो दानि गथ'फोरखौ बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो मेट्रिक होबाबो कलेज फरायबाबो बारा बेबायदिनो सिनायनाय आरो बांसिन गोरोंखौ नुनो मोना नाथाय गोदो गोदायनि समावबा बेबायदिनो आबौ आबै आरो आइ आफामोन समनियाबा बेबायदिनो क्लास ओइट, नाइन, सेभेन, टेनफोरबानो गासैखौबो रोंजोबो। बेबायदिनो गासैखौबो मावनो हाजोबोमोन, आरो सिगांनिजों दानिजों बुहुद बेबायदिनो सोलायनायखौ नुनो मोन बाय दानि जुगाव बेबायदि सिगांनि बायदि बारा जोङो जानायखौ नुनो मोना। बिनिखायनो जोङो जोबोद जोथोन लानाया गोनां थि जोंनि थाखाय बेबायदिनो जोंनि थाखै बेबायदिनो गथ'फोरखौ दा बाहेरानि आबहावाफोराबो बांसिनाव बांसिन बेबायदिनो गुबुंले गाज्रि जागासिनो दङ' बिनि थाखाय जोङो बे बायेरानि गुबुंले गाज्रि आबहावानि थाखाय होबथानो थाखाय बेबायदिनो जोङो गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होबाय थानांगोन बेबायदिनो जेरावखिया थाङा लाफानां गोन बेबादि जोङो बांसिनै नुनो मोनो गुबुन जाथिनिखौ देरनायहाय लागै बेबायदिनो हाबा जाहै नाय लागैनो बिसोरो बिमा बिफाजों थाबायफायो बेबायदिनो लाफायो। जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गावनि गथ' थरखौ देरजासे लागै लाफानांगौ बेनि थाख बिनो जोङो सोलोंथाइ होनायाव बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावोबा जोङो गावनि गथ'खौ बेबायदिनो मोजां गोजौ थाखोआव मोनहैनायखौ नुनो मोन गोन आरो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा बुं बुंनो बुंबावनो हागोन।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो ओह गोबां सैथो आरो आं गोबां हामबाय होनदों नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आरो बेबायदिनो आंबो इयुन जोलै गथ'फोरखौ बेबायदिनो औ फोरोंलांनो आरो बेबायदिनो जोथोन लानो थाखाय सानदों आरो बेबायदिनो आंबो हागोन होननानै सानदों होमबा जों दिनैनि बेबायदि मोनाबिलि समाव रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। थां ना मा होनो?
औ औ गोजोनथों नोंथां।
औ दे।